हेल हेल'
औ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
आंङो नै ओरैनो दंथ'यो दायो।
अ, नोंथाङा दा एसे फ्रि ना?
औ फ्रियैनो दंफैयो होनजायो दा।
औ नोंथां आं नोंथांजों एसे मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालायनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ। जेनेबा आंङो सानदोंमोन आरो नोंथां बे जे जोंनि बुहुमावनो बुंजागोन नङा होमबा। गोबां जायगायावनो जे उन्दै उन्दै समावनो मानसिफोरा हाबा जालाबायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नंगौ।
दा बेनि सायाव माने एसे सावरायजागोन ना नोंथां?
ओ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जेनेबा बिसोरो उन्दै समावनो हाबा जानानै जे बिसोरो माबायदि जेंनायाव गोग्लैयो बेफोरनि बागै एसे सावराय माने एसे खोन्थानानै होदो आरो नोंथां।
औ।
औ।
बुंनो थाङोब्लाथ' उन्दै समाव हाबा जानाया माने ओ बैसोआबो बारा जाहैया नालाय बे समाव ओ बुजिस्लाबै समावहाय माने हाबा जायोब्ला माने जोंना माखासे मइेनलि बुंनो थाङोब्ला न'खर दानाय समावहाय जोंना गोबांनो माखासे ओ प्रब्लेम बा जेंनाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै ओ बे समावहाय उन्दै समाव हाबा जायोब्ला ओ रां थाखा फैसा बा रां आरजिनायावबो माने माखासे जेंनाफ्रा नुजायो जेरै ओ थाखा फैसा बा रांफोरखौ माने मोजाङै जमायै लाथुमनो रोङै नै बेबायदि ओ कन्डिसनखौ नुनो मोननाय जायो आर ना मानो होनना बुङोब्ला माने ओ बे समावहाय जेनेबा उन्दै समावहाय गाव गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनानै लानो हानाय समानो माने लुगैनायफ्रानो जोबा नालाय ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माखासे आरो ओ जेनेबा साननानै ला माखासे ओ मेथाय बायदिसिनाफोर जानो लुुबैनाय माखासे ओ गोदान गोदान मडार्न मडार्न ड्रेसफोर बायनो लुगैनाय नैबेफोरखौ माने बेफोरबो जोबनानै थाङा ओमफ्रायो ओ जा एसे एनै मोनो माने नैबेफ्रावनो माने रांफोरखौ माने बेफोरावनो गारनाय गारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां थिगखौनो होनदों नोंथाङा
ओम
आरो जेनेबा नोंथां बुंनो थाङो बा बिदिनो जायफोर उन्दै उन्दै समावनो हाबा जायो बिसोरथ गावसोरनि सोलोंथाइखौबो लाजोब बनो मोना जाहैबाय नोंथां औ दा बेबायदियाव सोलोंथाइनि बेलायाव बिसोर उन जानानै थालाङो आरो नोंथां दा बेबायदियावनो बिसोरो जेनेबा मा मावनानै जानांगौ मारै जेनेबा माबा मोनसे साख्रि मावनो थांबाबोथ बिनि बागै बिसोरो रोंनांगोन ना रोंगौथिबो थानांगोन नोंथां दा जुदि रोंगौथियानो गैयाबा सोरलाय जेनेबा सोर कम्पानिया सोर मोजां जेनेबा ओ साख्रि होनो हानो नोंथां
औ
बिसोरो आनजादफोरावबो जिरायनोनो मोननाय नङा नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
बे साख्रिनि थाखाय बिसोरो जुदि ओ आनजाद होनांगौ जायोबा आनजादावनो बिसोरो माने जिरायनोनो मोननाय नङा नङा मानो होनबा बिसोरनाव माबा मोनसे कुवालिफिकेसनानो गैया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ माने बुजिसनो गैय बुजिस नो हायै समाव हाबा जानाया माने मोजां नङा आरो नोंथां
औ नंगौ माखासे आरो नखर दानाय बा संसार जालांनायाव माखासे जोङो जेंनाफोर बा प्रब्लेमफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेरै फिसा फिसा खोथायावनो बिसोरो माने एसे एसेयावनो बोराबलायो हौवा हिनजाव सानैजों बेबायदि बेखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ बोराबलायसिगोन नांलायलायसिगोन दावराव दावसि जासिगोन ओ आरो बांसिनानो जोङो माने ओ बोराबलायनानै नांलायलायनानै हिनजावसाया गावनि नआव फैनानै थाफैनाय थाफैयो ओमफ्रयो बिदिनो बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो माने बार बार नुफ्लैबाय थानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो ओ
जिहेथु बिसोरो फरियाल खांनाय समाव माने बिसोरो उन्दै समाव हाबा जानानै माने ओ ओ मोजाङै लेखा फरायनो मोना नोंथाङा दय बुंलांदोंना
औ नंगौ नोंथां
लानानै बेबायदिनो जालाङो आरो ओ फरियालफोर दायोबाबो गथ' गथाय खाङोब्लाबो माने ओ गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो हानाय रोंगौथि थाहैला बिसोरनो मोजाङै गियान होनो हानाय ओ माबाफ्रा गुनफ्रा थाहैलानो बायदि ओ कन्डिसनखौ माने नुनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नोंथां जेनेबा गावसोरनो गावसोरनाव थोजासे सोलोंथाइयानो गैयाबा बे गावनि गथ' गथायखौ मा सोलोंथाइ होगोन ना नोंथां आरो दानि जुगावथ' सासे गथ'खौ जुदि फेदेरनांगौ बा बे गथ'नि सानफ्रोमबोनि जेनेबा हमनानै ला दो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जेनेबा मोजां सुबिदायाव थानो मोननाय नङा होमबा नोंथां जुदि बे लेखा फरायनोबाबो बेथ' मोजां फरायसालियाव थांनांगोनना गथ'आ दा जुदि बिसोरनाव गावसोर जानो थाखायनो मोजां राङानो गैयाबा गावसोर थानायानो बिसोरो जेनेबा बिसोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो न' बांखौनो गावसोर लुनानै लानो हाया नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिया बोरै गावनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन बहाय बे गथ'नो बियो मोजां जेनेबा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय खौ होनो हागोन
नंगौ नंगौ
बेफोरखौ नुयोबा माने बे गथ'फ्राबो गावसोरनि बाय गावसोर बायदिनो जालांनो हमगोन आरो नोंथां
औ औ माने आरो ओ बुंनो थाङोब्ला माने ओ बिमा बिफा आरो ओ माखासे मान सनमान समाजाव माने सोरखौबा सोरखौबा मान सनमा मान होनो रोङै मानो रोङै नैफोरबायदि माखासे कन्डिसनखौबो नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां
जेनेबा बिसोरनि गथ'फ्राबो ओरै जालांगोन आरो जेनेबा बिमा बिफायानो बिसोरो जेनेबा उन्दैखासो आरो बिस ओरनाव बुजिस'हायै गियान गैयैखायनो जेनेबा मोजां सोलोंथाइ गैयैखायनो बिसोर माने गावसिनि जिउआ मारै थांगोन बेखौनो सानस'नो हाखायाखै नालाय दा बिसिनाव थोजासे गियानबो थाखानाय नङा नों थां दा बिदियावनो बिसोरनि गथ'फ्राबो मा जानोसै बिसोरखौनो माने बिसोरखौ नुयै नुयैनो बे गथ'आबो सोलोंफागोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ आरो
फोराथ' बेनो जाहैबाय गिदिरफोरा मा खालामो गिदिरफोरा मा राव बाहायो बेफोरखौनो नुनानै सो सोलोंजोबखायो नङा होमबा नोंथां औ
आरो आंनि नुनायाव ओरैबायदि मोनसे ओ उन्दै समाव हाबा जानानै जाथाया जाबाय थायो माने जे ओ बिसोरो फिसा फिसा खोथायावनो माने दावराव दावसि जालायलायसिगोन बुलायलायसिगोन ओमफ्रायो गारलायलायनायखौ बांद्राय बांसिन नुयो आरोना ओमफ्राय आङो ओमफ्रय बेबाय दिनो ओरैबो जाला ओरैबो जाला सोरबा बायदिया माने ओ न'आव फैफिननानैबो थाफैनो हाला
औ
बेबायदि जानानै माने गुबुन जायगायाव खारो बा सोरबा गुबुन हौवा लानानै रायजो जा हैयो बबबा खारनानै थाहैयो गुबुन हा रिनि मानसिफोरजों ओ दोनखारलाङो नै बेबायदि जाथायखौ नुबाय थायो आरो नोंथां
खोनादोंना नोंथां हेलौ हेल' खोनादोंना खोनायाखै नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा